हेल' खथां औ होमबा नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ फ्रि दङ।
औ होमबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसै हरदोंमोन आयदाया जाबाय आयदाया जाबाय जोंनि बर'फोरनि हाबायाव जे बारलाम फा आरो बैराथिनि जे गोनांथि बिनि सोमोन्दै औ नोंथां। औ होनबा आं एसे फोरमायनि औ जेरैबायदि ओ जोंनि बर'फोरनि हाबा होनबाथ' गोबां रोखोम नि हाफोर दं नङा हबा द रोखनि हाबाफोर दं आरो फोर गासैयावबो जोंखौ ओ बैराथि आरो बारलाम्फाया जोबोद गोनांथि ओ जेरै हाय हाबा गोलावआव आं हाबा गोलावनि बा बाथ्राखौनो सावरायनि जेरैबायदि हाब हाबा गोलावाव ओ माखासे ओ बैराथिफोर नांगौ जायो। ओ जेरैहाय ओ ओ-ओ-औ खोनादों ओ जेरैहाय ओ जेरैहाय बैराथिनि खोथाया माने बे हाबा गोलाव माने हाबा माबा गोलाव जाबा बैराथि आरो बा आफफाया बियो माने जोबोद गोनांथि नांखागोन बेखौ जेरै हाबा गोलावआव ओ साब्रै बैराइथिफोर नांग जायो बिनिनो सानैया हाबा जानाय आरो सानैनैया हाबा जायै बैराथिफोरखौ नांगौ जायो हाबा जानाय ओ सानै बैराथिफोरा जेरैहाय ओम बेफोरो गय हानाय बायदि खामानिफोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो हाबा जायि बैराथि थि सानैया जेरैहाय बिथांमोनखौ जोङो गयफोरखौ रानना होनाय बा बायदियाव जों नुनो मोनो आरो बिथांमोना ओ बिथांमोना गय राननाय बेफोरबायदियाव थानायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय अदेबानि हाबायाव हिनजाव गोदा दाननि जेसां खामानि जेरै हिन्जाव गोदानखौ गानहोनाय जोमहोनाय देलायहोनाय आ आलारि बाथि लानानै बरायनाय बा गय राननानै होनाय
औ।
बियो माने बैराथिनि गाहाय हाबा आरो बिखौ माने बै सिख्ला जाय बैराथि सानै थायो बिसोर सानैयआानो बे बेफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै आरो बैराथिफोरा जोबोद समायना। जारौ मारौ दख'ना गाननाय। आरो दख'ना थावसि गानो बिथांमोना नङा होनबा दख'ना थावसि गानो। होननानै हाबानि गासै खामानिफोरखौनो बैराथिनि गेजेरजों ओ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बियो हाबा गोलावजों माने बे हाबा गोलावजों माने जोबोद ओ लोब्बा गोनां आरो बिथांमोना गैयाबानो जाया होननाय बायदिनो ओ आरो बेबायदिनो ओ जोंनि बर' हाबायाव जेरै ओ बारलामफा बारलाम्फानिबो जोबोद गोनांथि जेरै बारलाम्फाया गो दोथ' बारलाम्फाखौ जोङो गोबां थांनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथ
औ
नि आथिखालनि मुगायाव एसां खिनिखौ नुनो मोना। होमबा बारलामफाया सारासनस्रा जेनेबा गानग्रा गामसा खोनो गानो आरो ओ ख'खा ओ माने
आग्लानि ओ जेरैहाय बारलाम्फा जेरै फालि ओ बेबायदि गोदो गोदाय हाबानि बिबान जेनेबा जाय हाबानि बिबानखौ बानो बेखौनो माने बारलाम्फा होननानै बुङो। आ लाम्फाया गोदो गोबां दंमोन। नाथाय आथिखालाव बारा नोनो मोनलिया। आरो बारलाम्फाखौ जोङो ओ बारलाम्फानि खामानि होनबाथाय जेरै अर बिसो बिथांमोन खामानिफोराथ' अनजिमा गैयै गोबां हाबाखौनो बिथांमोना मावनांगो। ओ गय, फाथै माने बैराथिजों गय, फाथै राननायनिफ्राय हमनानै बेनि अनगायैबो मिनिनायनि गेजेरजोंबो हाबानि गुबै थांखिखौ माने हिनजाव गोदान हौवा गोद
नो फोरमाय ह होनाय जायो। बि बारलाम्फायानो खालामो। जेरै हाय ओ बारलामफाया अमा खर' एबा हाथारखौ बिखुङाव लावदुमदुम बान माने हिजाव गोदान हौवा गोदाननि सेर सेर ओ मोसायै मोसायै बि थाङा मेथाइ खनै खोनै बुङो जेरै बेबायदि बुङो मोननो जेरैहाय नै फिसाफोर आं ओ जेरै बिखुङाव औ हाखौ बादों बेबायदिनो नोंसोरबो बे मुलुगखौ बादो। संसारखौ बादो होननानै बि थाङानो ओ बारलामफायानो फोरमायना होयोमोननो अदेबानि गोरलै रावयै बिखौ बुङोब्ला ओ माने हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखो ओ मोजाङै ओ संसार जानो आरो मोननै न'खरनि गेजेरावबो अनलायनानै थानानै
औ
उम संसार जालांनायखौनो फोरमायो। औ होमबा नोंथाङाबो बे ओ बारलाम फा आरो उम बैराथिनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा? आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि बारलाम्फा आरो बैराथिजों हाबाख बुंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ दा दानि हाबा गोदोनि हाबा गोबां गोबां फाराग नुनो मोन बाय नङा होमबा नोंथां? औ ओ गोदो गोदाय बैराथि आरो बारलांफा नङाबानो हाबा जायामोन। नाथाय दा। बारलांफा गैयालासेबाबो बैराथिजोंल'बाबो जों। हाबाखौ खुंनाय नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनानो। बारलांफा गैयालासिनो जों हाबाखौ खुंनाय। बेफोरबायदि नेमखौ जों बाहायसै दानिया।
औ औ।
दानिया बांसिनानो बैराथि गोजायैनो। हाबा गोलाव एबा हादासुनिफ्रावबो जों। हाबा खुंनाय नुयो।
औ।
नोंथां बुंनाय बायदिबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों। बैराथि आरो बारलामलामफाखौ।
औ।
बेैराथि आरो बार लांफाजों। भिसिनि। बिसिनि गोनांथि बायदियै हाबाखौ खुंबोदोंमोन। जेरैहाय ब बारलांफाया। हाबानि समाव हिनजाव गोदान लांनो फैनायसै। समाव जेरै मोसा मोसा फैयोमोन। मोसा मोसा मेथाइ खननानै फैयोमोन आरो गुबुन सानै। गुबुन सानै बारलांफाया बिबान बाननानै फैयोमोन।
औ औ।
आरो बैराथिफोराबो। बैराथिफोराबो गुबुन सानैया। खर'आव। खर'आव माइ माइ एबा माइरं रुजुनानै। जेरैहाय हिन्जाव गोदानखौ बराय बराय लाङोमोन। गोदोनि गोदोनि दिनाव बांसिनानो। आरो गुबुन गुबुन सानैया रायजो। हाबायाव फैनाय रायजो राजाफोरनो जेरैहाय। गय फाथै रानोमोन गय गय खावना होैयोमोन। गोदोनि दिनाव दा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय।
औ नंगौ।
औ। दा नोंथांमोननिख दा नोंथांमोननिखै माबायदि। सोलियो एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथाङा बुंनायाबो थारैनो। थि गानो मानो होनबा दाथ' गोदोनि बायदि। बारलामफा आरो बैराथिनि बिबाङाबो खमायलांदों नङा होनबा। होमबाबो गोबांखौनो जोङो नुनो मोनो जेरैहाय। दाबो जेनेबा जोंनि ओनसोलनि खोथाखौनो बुंनि आङो। जेरै जोंनिओ। ओनसोलाव दाबो बारलाम्फा आरो बैराथिनि बिबांखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनबा। ओनसोलाव दाबो गोदो गोदायनि। आबौ आबौ आबौ आबैमोनानो बिथांमोनानो। हाबानि नेमखान्थिफोरखौ माबायदि खालामनांगो बिथांमोनानो बुङो। आरो बे बिथांमोननि बुंनाय बायदिनो दानि। जोंनि आइ-आफामोनाबो बि बिथांमोननि बिथोन बायदियैनो खामानिफोरखौ मावगासिनो बिनिखायनो दाबो दं। ओ जेरैहाय जोंनियाव दा बो बारलाम्फा ओ दं ओ जेरैबायदि ओ गोदोनि बायदि गोबां गैयाबाबो। बिबान बाननानै थांनाय सानैया दं बारलाम्फा औ। आरो बैराथि साब्रैयाथ' दाबो दं जेनेबा ओ दाबो ओ हाबा बेबायदि हाबानि बिबान लांबा बा हाबायाव जोंखौ बैराथि साब्रै नु-नुनो मोनो जेरै सानै गय हायो आरो सानै गय फाथै राननानै होयो आ रो हिन्जाव गोदानखौ देलायहोनाय मा होनायाव थायो। बेबायदिनो आरो बेबायदि ओ बारलाम्फा आरो उम बैराथिजोंनो बेबायदि ओ जेरैहाय अमा खाबथां बेबो दं अमा खाबथां खान थिया नोंथांमोननि ओनसोलाव दंना गैला?
दा जोंनियाव बे-बे खान्थिया गैला।
औ औ बे खान्थि औ नंगौ।
बांसिनानो बाथौ बाथौ हाबा बाथौ हाबा जायो।
औ
हाबा गोलाव जायो।
औ बेफोरथ' हाबा गोलावआवनो जायो गोदोथ' हाबा गोलावावनो जायोमोन बेफोरो। नाथाय दायो नुनो मोनलिया नंगौ बेबो होमबाबो जोंनि ओनसोलाव दाबो बेफोर दं आरोना जेनेबा अमा ओ बेबायदि अमा खाबथांखौ लांना लांनाय जेनेबा हिनजाव गोदाननि न'आव खावसे है हरनाय। ओमफ्राय हौवा गोदाननि न'आवबो खावसे दोननानै बे फोरखौ ओ लायनाय ओमफ्राय आ बिबान खानाय बायदि खान्थिफोरा दाबो दं दाबो नुनो मोनो ओ होमबा जोङो दिनै बैराथि आरो बारलाम्फानि सोमोन्दै गोबां मिथिनो मोनबाय। आरो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे गोजोनथों।